अ' नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां औ बुं दे।
दा जोंहा ओ आं नोंनाव फन हरनायनि खार'नानो जाहैबाय ओ जोंहा बर' हारिनि जे दोरोङारि जानाय लोंनाय। बिनि सायाव माखासे मिथिनो लुबैदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां मानो हाया जानो जोंनि दोरोङारि जानाय होनोबा थ' जोङो गिबियावनो माने बयजोंबो मोजां मोनजानाय ओंख्रिखौहाय ओ जोङो मोनथिनो हायो बेनोनो जाहैबाय नारजि अमा ज बेखौ बांसिन। ने ओ जुदि बहाबाफोर संदोंबा आरो सोरबाफोर जेन'बा सोरनिबा न'खरफोराव संदोंबा
औ नोंथां।
जोङो बेखौहाय ओ माने जानो लुबैखाङो आरोना माने बेयो माने बिनि ओ जानो गोसो जानाय माने जोंनावहाय दङ आरोना माने नारजि अमाखौहाय बिदिनो जोङो बे खौहाय नारजि अमाखौ जोङो बांसिनै माने बिराद मोजां। मोजां मोननाय। जायो माने मोजां मोनो आरोना जानो थाखाय आरो नारजि अमा खौथ' जोङो ओरैनो जोङो बे जोंनि आबादनिफ्राय जे जोङो आबाद मावो। फाथो। आबाद बेनिफ्राय जोङो बेखौहाय खानानै बेखौ फोरनाय जयो मोजांयैहाय आरो बेखौ दसे फोरनानै हाय मे गोबाव जानो थाखाय माने मोजां। फोरानानै दोनो आरोना आरो दोननानै बेनो नारजि जाबाय माने फोरानखांनानै जेब्ला बियो रानो बिलाइया बेखौनो जोङो नारजि सङो आरोना माने जुदि बियो रानोबा बेखौ जों माने जानो जुदि नोंथाङा जानो गोसोबा बेखौ जानायनि सिगां जो माने ओ सायनानै मोजाङै बेन्दोंफोरखौहाय बोखारनानैहाय जोङो सायनानै बेखौहाय दैयावहाय सोमनानै दोनो आरो ना दसेखौहाय मे आधा घन्टा बा एक घन्टा बिदि संनानै दोनो आरो ओमफ्राय दोननानै खौ मोजाङैहाय सुयो ओमफाय ओ सुनानैहाय जोङो बेखौहाय माने खारैजोंहाय औ जोङो रुनाय जायो खारै होननानै बुङोबा जोङो बिराद माने जों बर'फोर बेफोर गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोनाय माने खारै जाबा जोङो बेखौनो मिथियो जे माने उदैनि माने उदैया जुदि साफा नङाबा उदैया साफा जायो आरो गेस्टि्रिकफोर जाया होननानै मिथियो आङो माने गोदोनिफ्रायनो जायो। बेखौहायथ' जोङो ओरैनो जोंनि आबादनिफ्रायनो बेखौबो बाहाय माने बनाय जायो आरोना जेरैहाय स आबाद बेनि जाब्राखौहाय जोङो मोजाङैहाय गारनानै माने गारनायखौहाय जोङो बेखौ मोजाङैहाय सावनानै बेखौ
मा होनो बेखौहाय दानानै माने बेनिफ्रायहाय जोङो दै सर' होनानै बेखौहाय खारै बानायो आरोना आरो बिनि अनगायैबो जोङो खारैखौहाय लाइफांनिफ्रायबो बानायनाय जायो लाइफांखौहाय जे नानै जोंङो सान्दुुंआव फोरानो बेनि उनावहाय जोङो मा होनो फोराननायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय जेब्ला रानो बा जोङो बेखौ अरजों सावो अरजों सावनानै बे गुन्दै जानायखौ जङो माने दै एसे एसे होनानै दानानै गथा गथा खालामनानै जोङो बेखौ माने दैयावहाय सर'हानैहाय जोङो बेखौ खारै महरै बाहायो आरोना दा जोङो बेखौनो माने औ नार्जिखौ माबोरै सङो होनोबा जोङो नार्जिखौ बिदिनो सोमनानै दोनबाय सिगां दैहाय बेनि उनाहाय जों बेखौहाय दै खारै बेखौहाय जोंडो ओ रुबाय ओ अरखौ फिसा होनानै लासै रुनानै जेब्ला दा खारैया मोजाङै नाङो आरो बियो मोजाङै मोनोबा माने दोगोन जायो आरोना बेयो बिलाइया फाथो बिलाइया बिलाइनि गोरानखौ जोङो नारजि बुङो नालाय ओमफ्राय बियो दोगोन जे जेब्ला दोगोन जायो होमबा जोङो नोंथाङा मानो जानो गोसो दाउजों ना अमाजों अमाजों जायोबा नोंथाङा माने अमाखौ एवग्रोनानै लाबाय जेरैहाय थावफोरजों संख्रि बानलुफोरजोंहाय जेरैहाय सामब्रामफोरजों एवो थिग बेबायदि बिदिनो एवनानै लाबाय आरो दै होबाय दै होनायनि उनाव एसे जु दै रानोबा ज बेखौ मा होनो नारजिखौ होसनबाय आरोना म सम बार होनाय होननानैबो बुंनाय जायो माने नारजिखौ जोङो बेदरावहाय होसनबाय आरो मोजाङैहाय बेखौ गोदौ होबाय आरो मिलाय जासे माने अमाजों नारजिजों मेलायजासे जोडो बेखौहाय ओ संनाय खौ रुनायखौ नुनो मोनो आरोना बेनि अनगायैबो जों उनावहाय दंबावो जाहैबाय अनला अनला दङ अनला दाउ दङ बेखौबो जोङो नो ह आरो मा द जों मैथाजों बेखौबो जोङो जायो नाफोरखौथ' जोङो ओरैनो गुरनानैनो लायो माने जोंथ' ना गुरनानै जानो मोजां मोनग्रा माने गोदोनिफ्रायनो गुरनानै जायो। ओमफ्राय बिनि अनगायैबो नाफाम दङ नाफामखौबो जोङो बिदिनो जानायखौ नुनो मोनो आरो ना बिाफाननि अनगायैबो बेलेग बेलेग जेरै सबायजों साम'जों बेखौबो जोङो बिराद माने मोजां मोनो जानो बेखौथ' जोङो ओ जानो माने सबायनि अनगायैबो जोङो ब टमेट' फिसाया बे फोरजोंबो जानायखौ नुनो मोनो आरोना, दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथांनिथिंङैहाय माने ओ बेफोरबायदि दोरोङारि जानाय लोंनायखौ माने दासिमबो जायोना एसे सोलायनायाव फैबाय जाला नामा? आरो मा मा दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ जानो मोजां मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ नोंथांजो अब्ला जोंहा बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला जोंहा बेनोसै जोङो जेरै अनला मेवाइ जों सङो आरो सबाय साम' आरो सबाइ, दाउ ओमफ्राय नारजि अमा बेफोरो जोंनि दोरोङारि ओंख्रि बेनि अनगायैबो जोंहा नाफाम दं लाफा खारै बेफोरबायदिजों जायो आरो दा जोंहा अनला मेवाइ जायो, अनला दाउ जेरै जों अनला दाउ जानोब्ला जोंहा अनलाखौ संनो थाखाय जोङो
औ
माइरंखौनो जोङो दैयाव सोमनानै बेखौ उनग्लिनानै जोङो बेखौनो अनला बानायनाय जायो संनानै आरो जोंहा दाउफोरखौ जोङो बाजार हाथाय बाजाराव लायनानै जोङो बेयावनो बे उनग्लिनाय जे गुन्दै बेजों जों संफानाय जायो आरो, बेयाव जों गोबां हाथाय बाजारनिफ्राय मोननाय मस्ला-मस्लि, संख्रै, बामलु थाव, सामब्राम बायदिसिना होनानै जों बेखौ संनाय जायो आरो। दा बेजों लोगोसे जोंहा अनलाजों लोगोसे जोंहा मेवाइजोंबो स संनाय जायो जेरै जों मेवायखौ मोनो औवायाव जेरै औवा सुबासेयाव थायो मेवाया बियो हा सिंनिफ्राय खिलिबोयो जेराव थसे औवानि रोदाजोंनो ओंखारबोनाय जायो बेखौनो जों दाननानै लायनानै बेखौनो जों हानानै संनाय जायो आरो दा बिनिफ्राय जोंहा सबाय-साम' दं जोंहा सबाइ साम' संनो थाखाय जोंहा सबायखौ बाजाराव लायनानै न'आव लाबोनानै बेखौ गिबियाव एवग्रोनाय जायो बेखौ एवखांनायनि बेनि उनाव जोंहा बेखौ हुख्रेबना लानाय जायो सबाइखौ आरो जोंहा साम'खौबो जेरै दैमा- दैसा एबा बबेबा दंग' फ्राव लायनानै बेखौ ओ दोआव सोमनानै जाहाथे साम'नि सिङाव थानाय मैलाफोर बेफोरखौ गहोगारनो थाखाय जोंहा दै सिङाव ओम सोमनानै दोननाय जायो जेरै जों साननै, सानथाम बिदि सोमनानै दोननाय जायो बेनिफ्राय जोङो साम'खौ जानोसैबा जोङो साम'नि खिथुखौ जों दानख्लानानै गारनाय जायो जाहाथे जोंनि जानायाव मदद खालामो आरो बेबायदिनो जोङो ओ सबायजों साम'जों संनाय जायो आरो। बेयावबो खारदै होनाय जायो। ओहो ओ जेरै जोङो खारदै होनोब्ला जोंहा न'आवनो बानायनो हायो। जेरै जोङो बिफां-लाइफांनिफ्राय बानायनो हायो जेरै -ओ थालिर बिगुरनिफ्रायबो जों खारदै मोनो। जेरै थालिरखौ जोङो जिरनानै ओ ओहोम फोराननानै बियो रानब्ला जों बेखौ सावनानै हांगार खालायनानै बे ओ सावनानै हाथब्ला जानायखौ जोङो सिथुमनानै ओहोम ओ दैजों फसरनानै जों बिखौ बिनिफ्रायनो खारदै मोनो। ओ जों बेखौनो बे स सबायजों साम'जों होयो आरो ओहो दा बेफोरबायदि जोंना फाम होनोब्ला जोङो ओ थास' बिसं ओमफ्राय नाजों बानायनाय जायो जोंहा। फाय बेखौ बानायनो थाखाय जोंहा गिबियाव ओ थास' बिसं खानानै लायो बिनिफ्राय ओ नाफोरखौबो जों ओ बे थास' बिसंजोंनो ज'यैनो जोंहा ओ मोनसे हासुं नङाबा भयेमफोराव सोनानै दोननाय जायो देनानै आरो। ओहो ओमफ्राय बेखौ देनानै सोनानै दोननानै जोंहा बेखौ बार हाबैनि थाखाय जोंहा गोरा खानानै दोननाय जायो जेरै ओ प्लास्टिकफोर एबा बयमफ्राव दोनबा मुख्राफोर गोरा मारिनानै दोननाय जायो। बेनिफ्राय जों बेखौ ओ दान मोनब्रै मोनबा दोननानै बेखौ जानाय जायो आरो। जोंहा बे नाफाम बुङोब्ला जोंहा ओ बे बर' हारिनिनो मोन से ओ दोरोङारि जाग्रा आदार। जों बेखौ गोदोनिफ्रायनो जाबोदों। जोंहा ओ नाफाम होनो नाफाम जाग्रा होननानै जोङो गुबुनजोंबो सिनायजायो। बर' जाथि होनोब्ला औ। ओहो बेबायदि आरो आरो लोगोसे जोंहा लाइ, लाफा जायो।
ओम।
जेरै लाफा गोबाब जों न'आवनो मोनो बेफोरबायदिखौ जों न'आवनो फोनानै जानो हायो ओहो बेफोर आरो आरो जोंहा दङ ओ